नोथां।
हेल'
औ नोंथां आंनि गारांखौ नोंथाङा खोनाजोंना।
औ खोनादों दे नोंथां नोंथाङा मानोबा कल हर।
अ आङो माने नोंजोंहाय एसे जानाय लोंनायनि बर'नि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो फन हरदोंमोन आरो नोंथां।
औ दे मोजां बाथ्रा साव रायजागोन दे नोंथां। औ सावरायजागोन
औ औ ओमब्ला बिदिब्ला दे होमबा जों लारायनोसै।
औ जागोन दे।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बर'नि। मा बबे मोनसे। ओंख्रिखौ जानानैहाय मोजां मोनो बा नोंथाङा बबे मोनसे ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनो फोरमायनो हागोन नामा नों।
आंथ' बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव बांसिनै अनला आरो दाउखौनो बांसिन। हाबजानाय मोनो आरो।
ओ ओ ओ।
ओरैनो नोंथाङा बांसिन। मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा।
आङो अमा बेदरजों औ नारजिजों जानो गोथाव मोनो आरो अमा बेजरखौजों नारजिखौ जों।
औ औ बेबो जोबोर गोथाव।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा जे दायो बुंदोंमोन जे अनलाजों दाउजों जानो गोथाव मोनो होननानै। नेहा नोंथाङा अनलाजों। दाउ जों खौ माबोरै सङो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
जों दाउजों अनला संनोब्लाथाय।
औ।
बेयावनो बे माइरंखौ दैयाव एसे सोम दसे समनि थाखाय सोमना दोननानै।
औ औ
खौ गुन्दै खालामग्रोनानै लानांगौ आरो
ओम
ओमफ्राय बे गुन्दैखौ रेडि खा आ खालामखांनानै
औ
जोङो जे जोंनि दाउ बेदर
उम
बेखौहाय एवफ्रामनानै ओ बेखौबो जों आ ओ रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो
ओ औ
औ बेनि बेनि उनावहाय बेदर खौ सारायनिफ्राय दैखोनानै बेयाव हाय दै होनानै गोबाव सम दैखौ गोदौजासिम फुदुंनांगौ आरो
औ औ
जेब्ला दैया गोदौवो अब्लाना जोङो बे माइरं गुन्दै जायखौ जों अन गुन्दै होननानै बुङो।
औ
औ बेखौ बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव होनानै होनांगौ।
औ
बे गुदुं दैयाव होबासो ओ जिथु जोंनि अन गुन्दै बेयो सिथाबनानै लाद्राखाया आरो
अ
औ बेखौ गोबां सम गोदौहोनायनि उनावहाय जोङो ओ खारैखौ जेसेबांखिनि नांगौ एसेबांखिनि होनानै होनांगौ। बेयो गावबा गावनि सालायनि सादजों आरो
औ
खायसे बायदिया गोबां खारै जानो हायो खायसे बायदिया खम खारै जानो हायो ना।
उम उम।
औ बेनि उनाव जेब्ला बेबो एसे सम गोदौगोन अब्लाना जोङो बे बेदरखौबो बे ओंख्रियाव होबानो बिनि उनावहाय दसे सम गोदौहोब्लानो बे ओंख्रिया जानो थाखाय रेडि जायो आरो ओमफ्राय संख्रि बानलुफोरा नों थांनि सालायनि सादजों हिसाबै नोंथाङा होनानै लाबानो जाबाय आरो बेयाव
अ अ अब्लाथ' नोंथां संनाया जोबोद गोथाव जायो खोमा न'
औ औ। जानायालाय जासाबो। आं माने बिदिनो न'आवबो गोबां रोखोमनि ओंख्रि सङो नालाय
औ।
औ। नोंथाङा ओरैनो फोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा अबे मोनसे ओंख्रिखौ संनानै बांसिन मोजां मोनो बा निजेबो जानानैबो मोजां मोनो लोगोसे संनानैबो मोजां मोनो।
आङोथ' आंनियाथ' बेबायदि जेनेबा ओ मोजां मोनद्रायनाय मेगंथ' गैया ओमब्लाबो होमब्लाबो आङो आंनि खुगानि जेनेबा गोथाव मोननाय हिसाबै हो फिन्डि मेगंखौ संनानै बा जानानै आं जोबोद गोथाव मोनो आरो फिन्डि फ्राय।
अ
औ
ओरैनो बर'नि जिथु जोंनि जानाय लोंनाय नोंथाङा जिथु बुंबाय ओ बेखौ जो मास मोननैसो आगोलाव
औ
ओ जोंनि भारत हादरनि गेजेरावनो बे सिनायथ थि मोनदोंमोनना जोंनि खायसे जामुं जाग्राफोरा
औ।
खौ जों जि आइ टेक होननानै बुङो।
ओ
बे जि आइटेकआ जोंनि बर'नि अबे अबे ओं ओंख्रिफोराव होजादोंमोन बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
आं आंथ' बिदि जेनेबा मोजां मिथ मिथिया आरोना आं नामफोर
अ अ अ बेखौ मिथिना लानाया जोबोर गोनां आरोना
औ नोंथाङा मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा?
थिस्लाबा बा आं खायसेखौ फोरमायना होनोसै नोंथ नोंथाङा बेफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओ
औ औ
गिबियावनो जाहैबाय अनला दाउ।
औ।
बेनि उनाव दङ जोंनिया नार्जिजों अमा।
औ।
बिनि उनावहाय दङ बर'नि न'आव संनाय जौ गिसि।
औ।
उम उम बिनि उनाव दङ जौ गोरान।
औ।
बेनि उनाव साम'जों सबाइ।
औ।
औ बेफोर गासिबो बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिफोर आरो जायखौ फुरा जोंनिब बुहुम नाङैनो दा मोनथियो जे उमुख ओंख्रिया बा अनला दाउ ओंख्रिया खालि बर' मान सियाल' जायो होननानै बेखौ मिथिनाय जायो आरो।
अ अ अ ओम। नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने ओ बर'फोरनि जौ गोरानखो बोरै सङो बेनि बागै?
औ औ हागोन हागोन।
औ।
बे जौ गोरानखौ बानायनायनि सिगां जों जौ गिसिखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ आरो।
औ।
औ बेनिखायनो आं दा जौ गिसि बानायनायनि आदब खायदाखौसो आगोलाव बुंग्रोनांसिगोन।
औ दे जागोन दे होनग्रोदो।
सिखौ बानायनो थाखाय जोङो जोंनि न'आव जा माइरं दं बे माइरंनि ओंखाम स संग्रोनानै लानांगौ आरो। नाथाय मोन जे खोथा गोसोआव लानांगौ जे जों। बे माइरंखौ सुनानै संनो नाङा।
अ सुवालासिनो आरो ना माने जेरै दोङो इदिनो।
ओ बे माइरंखौ जुदि जोङो सुनानै सङोब्ला। ओ बे माइब रंआव थानाय मार होननानै बुङो जायखौ। बे मारा गलाङोब्ला बिनि जिथु फेग्रा निसा। बे फे ग्राया एसे खम जायो होननानै मोनथियो आरो। बे बे संखांनाय ओंखामखौ जों एसे सम गुसु खालामनानै बेयावहाय जिथु जों बाखार बानायनानै लायो बे बाखार खौ जों बेवहाय फोननानै दोननांगौ। बेखौ आरामसे फोनखांनानै जेसेबां नांगौ एसेबां बिबांनि बाखारखौ फोनखांनानै जों बेखौ ओ जोंनि दोनग्रा बे खान्थायाव ओ सोनानै दोननांगौ आरो। बेनि उनावहाय खमबाबो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बे ओंखाम खिनिया सेवनाय बायदि जायो। बेवहाय गोबां बिबांनि बिदै जमा जानो हमो, अब्लानिया जोङो बेयावहाय आरोबाव ओ गोग्गो दैखौ होनानै हरसेनि थाखाय दोननांगौ।
अ।
बेनि उनावहाय ओ बे खान्थाखौहाय जोङो जिथु जोंनि अरदाब बे अरदाब सायाव दैखोनानै बेनि सायाव खायसे आगजुफोर होनो गोनां जायो। जायखौ जोङो फायला होननानै बुङो। आरो बे फाइलानि सायावबो जों फाइभसोनो थाखाय मोनसे ओ सान्द्रि बायदि गुदुं गोनां मोनसे जालि जायखौ होननानै बुङो बेखौ सोनांगौ आरो सिङाव। आरो लोगोसेयैनो बे फाइलानि सायाव मोनसे आरोबाव फिसा खान्था होनाय जायो जेराव गुसु दैखौ जों दोननाय जायो। औ बेखौ साइन्सनि ओ बिगियाननि बादिब्ला ओ बे आदब खायदाखौ इंराजियाव ओ कन्डेनसेसन होननानै बुंनाय जायो कन्देनसेसन फ्रसेस होननानै बुंनाय जायो। ओ जायनोखि ओ अर सुनायनि उनाव जिथु बै जौनि खफ'
औ।
बेयो गोजौसिम बिरलांनानै बे गोजौथारनि जिथु। ओ गुसु दै दोननाय जायगा थायो। बे गुसु दैयाव नांनानै। बे दैया आरोबाव बे खफ'आ गुसु जानानै आरो दैनि महर लाफिनो अब्लाना बियो। गाहाय फारसे गोलैबोफिनोना? बे गाहाय फारसे गोलैबोफिननाय बे। फवा। बे जोंनि जिथु फायला। बे फायलायाव गोलैनानै। बेयो बाहेरथिं ओंखारबोयो आरो जाय। खौ जोङो बथलाव आजावनानै दोनो ओबेखौनो जौ गोरान होननानै बुंनाय जायो।
अ अ अ ओम ओम।
बाबो बिनि सायाव गियान मोनबाय आरो ना?
औ मोनबाय एसे नोंथांनि। नोंथांनियाव जोबोद गियान दङ होमबा न' बेफोरखौ बनायनायनि बोरै बनायो जोबोद आदब खायदा दङ होमबा ना नोंथांनियाव?
औ जों मानोना बेफोरखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो बर'नि गामियावनो थानानै देरबोनाय नालाय। जों गोबां। गोबां बाथ्राफोरखौ नुनानै बा खोनासंनानै जों सोलोंबोनो हादों आरो। बिदिनो आं सानो नोंथांमोना। बो इयुनफोराव। जाहाथे। जेब्ला गेदेर गोलावफोरा माबा मोनसे बर'नि। जोंनि हारिनि। माबा मोनसे। खामानि मावोब्ला। बेखौ नोंथांमोनाबो मोज जाङै गोसो होनानै नायना नानै आङो खावलायो आरो जाहाथे जोङो उन जोलैफोरखौ आरोबाव फोरोंलां फिनबाय थानो हायो।
उ उ जागोन उम। आंबो बिदिनो खामगोन होननानै सानबाय आरोना आंबो।
औ दे अब्ला जों एसे दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे औ औ दे औ गोजोन्थों।
उम दे।